औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांनो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव ओ दाबो बिब्दिनो लाथा एम्फौ फिसिनाय नेमखान्थिया दाबो सोलिगासिनो नामा नोंथां? औ बिदिब्ला लाथा एम्फौ ओ खौ माबायदि फिसियो आरो लाथा एम्फौ फिसिनानै जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदि जौगाखांदों एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ बिदि जोङो गासैबो न खर फिसिनायखौ जों नुनो मोना नफा ननै ओ गामि ओनसोलाव जोंनि साखा थियाव नफा नानै जोङो फिसिनाय बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो। ओ गोदोथ' बिदिनो बांसिनमोन बर'फोरा बिदिनो गामि गामि बिदिनो आक्सा बिलाइफोरखौ जोङो इन दि बिलाइखौ नागिर नागिर जोङो ओ लानायखौ नुनो मोनोमोन। रोगा ओ बिखुंङाव बायै बायै जोङो नायागिरनानै लाबोनायखौ ओ बिथांमोनहा आगोल बांसिनमोन।
औ
दा दासान्दिबो जोङो नुगासिनो ओ गासैबो नङाबाबो न फा ननै ओ लाथा एम्फौ जोङो बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै हारिमुनि जाग्रा मुवा ओ बियो जोङो बेजोंबो जोबोर मुलाम्फा जायो। जानायजोंल' नङा जोङो जि जोमबो बिजोंनो दिहुननो हायो।
औ नंगौ।
लाथा एम्फौखौ जोङो
औ।
ओमफ्राय जोङो ओ आवगायावनो जोंङो सिगाङावनो ओ बे सोख्रिनि बिदिखौ जोङो लाग्रोयो। अ लाग्रोनानै ओ बिनि बिनि उनाव बियो ओ बिदै बिदै फिसा फिसा जोङो ओ बिदै नुनो मोनो बिदैखौ जोङो हिस्रिफोराव जोङो बुथुमनाय जुथुमना दोननायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो ओ इन्दि बिलाइखौ गोरलै गोरलै गेजेरनि बिथ'राइखौ जोङो ओ होनायखौ नुनो मोनो जेब्ला बियो गोरलै नालाय बियो ओंखारनानै एम्फौ फिसा फिसा फिसा जानायखौ नुनो मोनो। जे जोङो गोरलै गोरलै बिलाइखौ होबाय थानांगौ बि सोर गोदोरखौ अरनो हाया जानो हाया जेब्ला बियो एसे अ सब बिदिनो हाबथानै जानानै बिसोर जानानै बिसोरो एसे देरो देरनानै बिसोरखौ मा खालामो मोनसे जोङो खथा नांगौ बायदियै जोङो ख था लानाय जायो बिसोरखौ दोननो थाखाय बाहाय जोङो दानदा गायनानै जोङो औवानि दान्दा गायनानै दान्दा बिदिनो जाब जाब बानायनाय जायो। बेहाय जोङो ओ बिसोरखौ जाहोनो थाखाय जोङो बिदिनो इन्दि बिलाइ बिदिनो खारं बिलाइ था बिलाइ बिदिखौ जों होनायखौ नुनो मोनो। जोङो बिदि मुथा खायै खायै बिदि लामनाय बायदि जि लामनाय बायदि जोङो लाम बिदिनो ग्रोब ग्रोब सोना होयो जाब जाब बेहाय बिसोरखौ माला होयो बिसोरो बेयावनो जायो जाखांनानै बिदि जोब्बा जोङो ओ जोब्बानो जोब्बानो जों मुथा खायै खायै होनाय जों नुनो मोनो ओ सलायखौ जों जाखान्दाखौ गारो। गारना बिदिनो साफा खालामो।
औ
बिनि उनाव ओ जेब्ला देरै देरै देरनानै एसे ओ गोदोर जानानै जोङो ओ बिदिनो दान मोन फाफोराव जोङो दान मोनफा जाद्रायनो नाङाओ बेहायनो जोङो गोमोनखौ मोननो मोन। हायो गोमोनखौथ' नोंथासा नोंथाङा मिथिखायो गोमोन होनबा मा?
औ नंगौ।
गोमो गोमो जानानै ओ खोमा खाथियाव बेखौ ओ बिदि दांनायनायबा बियो स्राव स्राव होननानै बुङो। अब्ला बिखौ गोमोन जायो होनना मिथियो। ओ बिसोरो मा ओ गोमोन जाबा जेब्ला गोमोन जायो अब्ला बिसोरो ओ बिदि गावसोरनो आदार होग्र होनायनि मुथा खानायनि मुथा साथि बिसोरो दावगालाङो अब्ला बेखौ हमै हमै ओ बिदिनो जोङो दुख ब्लिफोराव जोङो आइजें औवानि आइजेंफोरावबो दोननाय दालाफोराव दोननाय नुयो। ओ दोन बिसोरखौ एक्सट्रा दोननानै ओ जोङो थालिर बिलाइनि गोरान खौ जोङो गारना होयो बिदिनियाव बिसोरो हारसिं हारसिं थिंनो बिदि लासै लासै ओ गावसोरनि ओ बिदि फिथोब खाना थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेब्लासिम बियो फिथोब खाजोबो अब्ला बेखौ बोखा बोखा बोखानानै ओ फारसे आइजेङाव मोजाङै लानानै बि खौ बिजिर बिजिर सिंनिफ्रायाय दिहुननाय जायो ओ फिथोबखौ एस्रा आरो बे एम्फौखौ एस्रा दोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ बियो जेब्ला एबा गोबौ थायो अब्ला बियो खान्थावग्रा खानाय बुङो। बिदि जायो ओ बिगु आरो जोलै लाखिनो बा समबा जोङो बेखौ दोन्नाय जायो दोननानै बियो उनाव लासै सोख्रि जायो सोख्रि जाना बि बिदै दैयो बिदिनो ओ जोलै लालांबाय थायो जोङो बिखौ जोङो दिहुनखांनानै फिथोबनिफ्राय दिहुनखांनानै जों बेखौ न'आवबो एवना जायो बिदि जोङो फाननोबो हायो गोबां दानियाथ' गोबां आसा लानाय जाया नङा ओमबा नोंथां?
औ ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनिया बे लाथा एम्फौनि बिसिनाबो जोबोद गोस सा नङा होमबा बिदिनो ओ नैजौ थामजौआनोखा आरो नङा ओमबा? बिदिनो ला थाइम्फौनि अनगायैबो बिदिनो औ बिदिनो लाथा फिथोबनि बेसेनाबो जोबोद बुरजा आरो नोंथां। आङो नै जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो थांदों जे जेनेबा बे जोंनि आइजो जोफ्रा लाटा एमफौ फिया नङा होमबा नोंथां बे फिनानै बेनि फिथोब खौ जमा खालामनानै बस्थासे बा बस्थानै खालामनानै जों बे जोंनि सं बाजाराव हाथायाव जो खुन्दुं बेफारिफोरनो आं फानहैनायखौ नुनो थाङो आरो नोंथां माने बेसोरो ओ मानोना बिसोर बेफारिफोरा लांनानै बिसोरो ओ मेचिंफोराव माबानानै जों बे इखौ खुन्दुं खालामो आरो गोदोथ' बिदि मेसिनफोराव खुदुंखौ बानायामोन जों बिदिनो लाथाएम्फौनि फिथोबखौ जों बिदिनो आखजों बिदिनो लामा लामा ओ ओ माबा लाथा एम फौनि फिथोबखौ जेनेबा ओ दचबोबाय थानाय नुबोदोंमोन आरो नोंथां बे सोरखि फिसायाव आखाइजोंनो हेबै हेबै नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ ओ बिदिनो औ नाथायम एमफौ फिनो थाखाय बिदिनो जोंनो सरखाराबो बिदिनो खहाय होदो आरो नोंथां। बेनो सहाय होदों मान बिदि। बिदिनो जोंनो नाथाइ एम्फौखौथ' जों गावनि थाग्रा खथायावनो दोनजाया नङा होमबा नोंथां। बिलाथा एम्फौआ मोनामनाय बाय बासना दङ नङा होमबा नोंथां बिसोर बिलाइ गोथां। थां जायो नालाय थिग बेबायदिनो। ओ बिसोरखौ जों गुबुन मोनसे खथायाव दोननांगौ बिदि बिनिखायनो जोंनो। सरखाराबो बिदि न' पााखानि न' मोनसे फिसा बिदिनो रुम। होदों आरो नोंथां बेयाव जाहाथे बर' आइजोफोरा। जमानो नाथाय एम्फौखौ दोननानै फिसिनो हायो बे न'आवनो जोङो। बिदि दान्दा मोनसे गायनानै गाहाय गायनानै बेयावनो इन्दि बिलाइफोरखौ। जोङो मुथा मुथा खानानै बेयाव खानानै लाथा एम्फौखौ सिथाबना दोनो आरो।
औ नोंगौ।
फौखौ जेनेबा गोमोनखौसो गोमोनखौसो जोङो फिथोब बानायनो थाखाय। ओ नांगौ नालाय नङा होमबा नोंथां ओ ओ। बुङो बिदिनो बुङोदि फिग्राफ्रा लाथाय एम्फौआलायनो गोमोन जाब्लाथाय बे सा फारसे दावखोलाङो। मोनोलाय ओ बे ओ। औ दावखोलांनायखौ लांबानो मिथिखायो जे बिसोर गोमो महर मोनो नालाय। ओ बे दावखोलांनाय। खौनो जोङो हमनानै जों बिदिनो मोनसे दुख्रिफोराव दोनहरो। आरो बे दुख्रिफोराव दोननायनि जाहोना जाबाय बेखौ फिथोबखाहोनो थाखाय बेखौ फि। खाहोनोबा बे जों जा बे थालिर बिफांनि बिलाइ राननाया नोंथां। बेखौ जोङो बेयाव होफायो आरो लाथा एम्फौनि सायाव बिदिनो हरसेबा। हरनै थांनानैनो बिसोरो जेनेबा बिलाइखौ गावनो बुथुमना लानानै। फिथोबखायो आरो नोंथां जोङो बिदिनो सानसे। साननैनि उनाव नायबा जों नुयो जे बियो लाथाया फिथोब खानानै। ओ थायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ थिग बेबायदिनो बे फिथोबनिफ्राय फिथोब जानायनिफ्राय जों दिहुननानै लाथा एम्फौखौ जों। न'खराव ओ एवनानै। जायो आरो जों हाथाय बाजारावबो फानहैयो आरो नोंथां बिदिनो लाथ। था एम्फौ होनबाथ' लाथा एम्फौखौ जोङो बिदिनो फ्रायबो एवना जायो बांसिनना नङा होनबा नों।
औ नोंगौ नोंथां।
खायफाफोरा रुनानै मैथाजों बे एवना जानायखौ आं नुनो थांदों बिदिनो खायफाफोरा बिलाहिफोरजों बे एवना। जायो।
औ।
औ थिग बेबायदिनो नों आं बुंनो थाङोब्ला गोदोनि गोदो गोदाय बांसिन लाथा एम्फौखौ फियोमोन। दानिया एसे खम नुनो मोनबाय आरो आं नोंथां बयनिबो न'खराव माने फिया। ओरैनो बांसिनानो ओ खम न'खरसे न'खरनै बिदिल' आं फिनायनुनोथां। थांदों आरो नोंथां।
औ।
मानोना लाथा एम्फौआ जोबोद ओ आदार जायो नङा होमबा नोंथां। बिसोरनो आदारबो होबाय थानो हानांबाय बिदिनो जोङो बिलाइना। हैनोबो जोबोद खस्थ' नङा होमबा बिलाइफोरखौबो मोननो थाङा बारा जों गोजान गोजानाव नागिरहैनाय खौ। जायो बेखायनो आं दानिया बारा फिनायखौ नुला आरो।
औ।
बिदिनो लाथा एम्फौआथ' गिबियावनो जोंनिया बे सिख्रिनि बिदैथिसो जाग्रोयो नङा होमबा। जों सिख्रिखौ बिदिनो। ओ मायबा मोनसेयाव बाहोना दोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय सिख्रि बिदैया जेब्ला। जेराव ओ दैयो अब्लानिया बे हि फोराव। दोननायाव जोङो जेब्ला लाथा फिसा फिसा ओंखारो बेयाव जों इन्दि फिसा गोरलै गोरलै। गोसो होयो आरो नोंथां माने बिसोर लाथा फिसाफोरा गोदोर इन्दि बिलाइखौ जानो हाया नङा होमबा नों थां बेनिखायनो मानि फिसा फिसा इन्दि बिलाइफोरखौ होयो आरो बिखौ जाहोनो थाखाय जेब्ला देरो जेब्ला देरो अब्लानिया जोङो बे ओ दान्दायाव दान्दायाव दान्दा खानानै जों बेयाव इन्दि बिलाइखौ मुथा मुथा दोननानै बेयाव जोङो बाहोयो आरो
औ औ औ
थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बांसिनानो बेफोर इन्दि इन्दि बिलाइफोरखौबो बांसिन फिसियो माने फिसिनायनि जाहोना जाबाय नखराव लाथा एम्फौ फिसियाबाबो इन्दि बिफांखौ जेनेबा माबा गायो आरो खायफाफोरा माने जायबा ला था एम्फौ फिसिदो बिसोरो बैसोरनि न'खरफोराव थांनानै इन्दि बिलाइखौ खाना लाबोयो बे इन्दि बिलाइ खानाय लाबोनायनि सोलाय बिसोरनो माने लान्था एम्फौ हरो आरो नोंथां खायफाफोरा आरो फैसाबो होयो थिग बेबायदि बिदिनो जों जेनेबा बे लाथानि फिथोबजों जों गोबां हि जोमबो दानाय नङा होमबा नों थां बिदिनो इन्दिनि सि इन्दिनि सिमा इन्दिनि खुन्दुं बेफोरथ' जोबोद दाम गोसा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला गोबां आइजोआ लाथा एम्फौफोरखौ फिसिनानैनो जोबोद न'खर जागासिनो फिसिनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ खायफा जोंनि बर' हारियावथ' ओ हौवाफोरा खायफाफोराथ' बांसिन जोंनि बिदिनो खामानि दामानि मावा ओरैनो बेखार थायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो हिनजावफोर हिनजाव मानसिफोरा बेफोरखौनो फिसिनानै न'खरखौ संखानायखौ आं गोबां नुनो थांदों आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाव जाना फैबाय नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांजों लाथा एम्फौनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे नोंथां दे